अ नोंथां खोनादों।
औ खोना हादों नोंथां।
औ औ मा खालामबाय दं
दा आङो नोंथां नै जेबो जेरावबो थांनाय जायोखाय ओरैनो न'आवनो दंनो नों खोनादों ना नोंथाङा
जाबाय नाबा औ
आस्सा आयदायाथ' जों गोबां सावरायनो हायो दा बेनि गेजेरावनो मोनसे सायख'नानै लादेरनाय नङा होमबा नोंथां खोना हादोंना
मा मा आयदा सायख'
दा सायख'नायानो जाहैबाय जोंनि ओ
मा होनो आबहावानि सायाव लादिनि नामा जेराव जोंनि आसामनि माखासे बारहावानि सोमोन्दै एसे सावरायदि आरो बे ओनसोलाव जों थायो हिसाबै बेनि गुबै बारहावाया माबायदि जायो बेनि सोमोन्दै मिथिनो जोबोद गोनां नङा होमबा नोंथां औ
आरो लोगोसे मालाय जों माबोरै हां लानांगौ जोङो जुदि माने जोंनि बारहावाया गुबुंले जाब्ला जों माब्रै हां लानायखौ खस्थ' मोनो याव मा मा बेरामफोर जानो हायो बेफोरनि सोमोन्दै आरोना
औ नोंगौ दा आंनो एसे जागायग्रोनि नङा होमबा
औ
औ नोंथांनि आवाजखौ एसे फिसा फिसा खोनाफैदों अननानै एसे माइक खौ खाथियाव लायोब्ला मोजां जागौ
औ खोनाबाय
औ
औ ओ दा जोंहा आसामनि बारहावा होनोब्ला जों मिथियो जेराव जोङो
ओ सा सानजा भारतनि ओ खनायाव थानाय बेयाव जोङो गुद दुङा सुवा दुङा सुवा बारहावा बांद्राय गरमबो नोङा बांद्राय गुसोबो नङा दा बेहाय जोङो ओ
समजों लोगोसे ओ गोजांनायबो मोनो आरो समजों लोगोसे गरमखौबो मोननो हायो आरो नोंथां खोना हादोंना?
औ खोनादों खोनादों
औ औ दा बेखायनो बे बे ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा माने बोथोरजों माने खुब
औ
गोरोबनानै सोलिनो गोनां जायो जेरै गरम गरम बोथोर जायोब्ला गरम बोथोराव माखासे सुथि गस्लाफोर गाननानै बा गुसुं गुसु जिफोर गाननानै थानो गोनां जायो आरो ग जेब्ला गोजां बोथोर बे समावबो जोङो ओ सुंद' समनि गेजेरावनो थाम ब्रै ब्रै दाननि गेजेर दोआव बेसेबां गोलाव थायो गोजां बोथोर होनबा ब्रै दान आरो गोलोम बोथोर होनोबाबो बिदिनो ब्रै दानखौनो हमनानै लाजायो दाब गोजां बोथोरावबो जोङो बेनि गोजांनायखौ ओ रैखा खालामनो थाखाय ओ सि गुदुं फोर गाननांगौ जायो उन्दुनायाव जों सि गुदुं लानो गोनां जायो दाब बेबायदि थासारियाव जोंनि बे आसामाव थानाय ओ सुबुंफोरा आथिखालाव माने जोबोद सान्थियै बा गोजोनै संसार मोनजागासिनो बेखौ बुंनांगोन माने सोलिगासिनो
औ
दा बेबायदि जायगायाव माने गोबां माने मिथिंगायारि माबा जायो आरो ओ मुलाम्फा जेराव बुंनो थाङोबा आबहावारि मुलाम्फा जायो बेहाय जोङो ओ एप्रिल एप्रिल दान जानाय लोगो लोगो जोङो बे ओनसोलाव गोबां अखा नङाब्लाबो हानि ओ गोरान जों गोरान जानाय जायगाखौ माने अखा एसे गोलैनायनि गेज सिदोब खालामो आरो बे ओनसोलाव ओ ग्रासलेण्ड जेराव हा हाया माने हाग्रा बिफां लाइफां देरनो थाखाय ओ सुबिदाखौ मोनो आरो बे ग्रासलेण्ड ओ बेबायदि ओनसोलाव दा बिदिनो एप्रिलनिफ्राय जागायनानै ओ जुन जुलाइ आगोष्ट सेप्तेम्बरसिमखौ जोङो गोबां अखा मोननो हायो
सेप्तेम्बरसिमाव जोङो गोबां अखा मोननाय जायो माखासे जाय जायगाफोराव माने बांद्राय ओ थांस'वा फैस'वा हाग्रा ओनसोल बिसोराव ओ दंफां लाइफां देरनो थाखाय सुबिदा जायो आरो बेव आबहावाया माने मोनसे रिकभार जानायनि सान्स थायो आरो जोंनि ओनसोलाव माने दंफां लाइफांफोरा बे थांनानै थानो थाखाय सुबिदा जायो आरो ओमफ्राय माखासे समाव जोङो ओरैबायदि ओ बे देरनाय दं फोरनि थाखाय एसे प्रब्लेम जायो मानो होनबा बे समाव जों दुफां बोथोर बे समाव गोराना बारा जायो आरो नोंथां माने गोरानाव जोङो फिसा फिस्ला जाय ओनसोलफोराव एसे अन्थाइफोर थानाय जायगा बिसोराव बिफां लाइफांफोर बा फिसा फिसा बिफांफोरा माबायो मा होनो रानो आरोना नोंथां दा बेहाय जोंहा ओ बिदुंनि आरो बोथोरनि थाखाय जेरै बे मा जायो जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च फेब्रुवारि मार्च बे बेखिनियाव बिराद एसे गोरान जायो जायगाफ्रा जोंनि आसामाव दा थेवब्लाबो जों बोथोरजों गोरोबनानै सोलिनो सोलिबाय सोलियो दा बेबायदिनो नोंथाङाबो सुंद'यै जोंनि आसामनि बारहावानि सोमोन्दै ओ फोरमायदो आं ससे फोरमायबाय मानो होनबा जोंहा समनि खोथा दङ
औ द दा जोंनि आसामनि बारहावा होनोबाथ' नोंथाङा जोंनि बारहावाया एसे दुङा सुङा माने जोंनियावहा जोंनि बारावहा सिदोब माने मोनसे खफ' बायदि सिदोब दं आरो दै बायदि जायनि जाहोनाव जों गरम जाब्ला जोंनि जिबना बिदुं मोनो गरम मोनोब्ला जों गोलोमो आरोना बांसिन माने बेखौ इंराजियाव बुङो हिउमिडटि होननानै औ बेखौ जों मोनो नुनो मोनो आरो बा जों मोनदाङो मानो होनबा बारानो एसे हब बे गोनां नालाय ओंखायनो जों गोलोमनाया बांसिन जायो आरो जोंनि आसामाव हा बा जोंनि सा सानजा भारतावबो
औ
बेबायदिनो जुदि जोङो आलदा रायजोनि बारावाखौो बिथांमोननिया सिदोब बिदि नङा बारहावाया गोरान बाराा बिथांमोना औ ओंखायनो बिदि बिथांमोनाव बांद्राय माने बांसिन बिदुं बिथांमोना मोनब्लाबो माने गोरोमा आरो बिथांमोनाव ह बारा जेरै नोंथां जेरै सा भारतनि रायजोफोराव होन बेखौबो होनजायो दा आं बुंनो थांदों माने मानि थाखाय जोंनियावहा सिदोब होनबा जोंनयाव बांसिन बिफां लाइफां दं आरो जोंनाव अखायाबो बांसिन हायो आरो बेबायदिनो जोंनाव बिदुंआबो बांसिन जादोंब्लाबो आथिखालाव बांसिन जानाय नुनो मोनदों जोंङो माने बिदि हिउमिडटि थनिया जोंहा माने बांद्राय बै सान्दुं खामनायफ्रा खम जायो आरोना नोंथां नाथाय जोङो औ सा सा भारतनि बिथांमोननि बायदि दुं बांग्र जायोब्ला जोंनावा ब्रैजिबा दिग्री होयोबा बाजि डिग्रि बिदि सेलसियास जाहैदोंबा जों थानो हानाय नङा आरोना बेहाय मानोना जोंनियावहा सिजोबनायाबो सिदोब बे बाराबो बांसिन नालाय बेखायनो आरो ना जोङो जोबोद खस्थ' मोनदों आरो बिसोरजों नायलांनाया दा बेनो आरो जोंनावहा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दङ मानो होनबा जोंनि बारहावा बा जोंनि आबहावाया मोजांखौनो होनजायो आरोोना माने बांद्राय गरमद्रायावबो नङा बा बांद्राय गुसु जाय बुङो आरो थ बेखायनो जोंनियावहा बे बिफांफोरखौ मोननाय जायो गोजौ बेबायदि बिफां मोजां मोजां मुलि जालां बिफां बेफोरबायदिखौ जों जोबोद मोजां मोननाय जायो आरो बेहाय आरो बिदिनो जोंनाव अखाबो हायो बांसिनै आ सरासनस्रायै मालाय गुबुन रायजोनि माने सा- सा भारतनि बा खोला भारतनि जायोबो जोंङो बांसिन अखा हायो। आरो आरो जोंनावहा जोंनि आसाम हादोरावहा हादोरसायाव जेरै बे सानजा आरो सोनाब खना बे खना माने जेरै नोंथां क'क्राझार जिल्ला सोनावहाय सिगांनि जिल्ला ब बेफोरबायदि बा धुबुरि जिल्लाफोरावहाय बांसिन अखा हानायखौ जों नुनो मोनो आरो खनायावहा माने मानो होनबा औ बे बे बिथिं जाय मा जायो जों जोंहा मौसुमि बारा फैनानै ओरै नांथा थाफैयो आरो हाजो खनायावहा हिमालय हाजजो खना औ बेबायदि औ ओमफ्राय आरो बेबायदिनो नोंथां
लारि हाजोनि साखाथि फाखाथि आरोना
औ औ
औ
आरो बेबायदिनो आरो जों नुनो मोनो। ओ जोंनि माने मानो थाखाय जायो होनबा ओरै नोंथां खोलाहा खोलाहा खोलाजों जायो क'क्राझार जिल्ला बा ख खोला -खोलाहा बुरलुं बोथोर दैमा बार मानो एसे बाराबानो जों मथाय मेघालयनि हाजोफोरखौ मोनो नालाय दा बेजों -बेजों बे गेजेरावहा मोनसे खालि जायगायावहा बे जोंहा जोमैफ्रा बा जोंनि मौसुमि बारफ बेहाय माने ट्रेप जाना थाैयो आरोना जायखौ जों नांथार थांनाय होनना बुङो। औ बेबायदि जानो थानायखाय बेहाय बांसिन फा होनानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो जोंनि ओरैहाय सानजा आसाम माने डिब्रुगर जिल्ला बा धेमाजि जिल्ला औ बेफोरबायाददि बा तिनसुकिया जिल्ला बे जिल्ला बेफोरावहाय बांसिनै माने क'क्राझार आरो चिरां जिल्ला ओर सोनाब आसामनिस बांसिनै बेहाय जोमैफ्रा ट्रेप जानानै दं माल फ नांथानो दंहैयो आरो।
नांथानानै थायो।
औ मसम बेमारा नांथाबा थाहायो माने ओरै माने ओरै -ओरै गिदिंनाय जायो नालाय। हिमालय हाजोआ अरुणाचल प्रदेशजों ओरै गिदिंनाय जायोना? माने मोनसे खालाबसे गिदिंनाय जायो आरो अरुणाचल जानानै नागालेण्डनिसिम ओरै गिदिंनाय जायो नालाय बेखायनो बेयाव नांनो थांना बांसिन नांथाब होयो आरो ना बेहाय ओंखांनो जों बेहाय जोङो ओ जों जायखौबा जोङो ओ रुसायखुवा नंना मोनसे नेसनेल पार्क औ माबा हादोरारि हाग्रामा औ बेखौ होननाय जोङो एमाजन अफ दा इस्ट होनना बुङो आरोना माने माबानि जोंनि सानजानि एमाजन होनना बुंनाय जायो। आरो औ माने गोबां रोखोमनि जोंहा अखा आरो बेबायदिनो बेखौ इंराजियाव बुंनाय जायोदि आं बेयाव हाग्रा दं आरो माने रइ फरेस्ट होनना बुंनाय जायो। आरोना नोंथाङा इंराजियाव जेरै एमाजन रइेन फरेस्ट होननाय दङ जोंहा खोला आमेरिकायाव बेबायदिनो जोंनियाव आसामावबो रैइन फरेस्ट दं आरो बेबायदि आरोा नोंथां। औ आरो जोंनि गेजेर आसामाव एसे खम अखा हायो मानोना बेहाय एसे जायगाफ्रा माय लांदां आरोना।
औ सुबुं अनजिमाया बांसिन थानाय हिसाबै जायगाफोरा आथिखालाव माने लांदां जाबाय
बेबादिनो बारा जोंनि बारहावाया ओ अ नोंथा जोंहा सम जाबाय बिदिबा
औ नंगौ नंगौ। दे बिदिब्ला नोंथां थारैनो गोजोन्थों।